हेलौ अ खुलुमबाय नोंथां।
खालामायदों नोंथाङा दा।
ओ दायो ओंखाम जाखांनानै जिरायनानै दं।
औ औ औ औ आंबो दङ बिदिनो जिरायनानै दङ जिरायनानै दङ आंबो। याव ओ बिनिफ्राय नोंथांजों आं दान्दिसे सम सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा रायलायनो हागोन दा?
औ औ आं रायज्लायनो हागोन नोंथां।
अ अ अ जोङो दे होनबा मोनसे आयदानि सोमोन्दै सावरायनि दसे सम ओ दावबायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै नामा नोंथां
जागोन नोंथां। दावबायनायनि सायावनो साव-सावराय सावज्लायनोसै
अ दावबायनो नोंथाङा मोजां मोनो ना?
औ आं दावबायनो जोबोद मोजां मोनो नोंथां।
औ आदसा नोंसोरनि खाथि खाला बा नोंसोरनि जायगाथिं नोंसोरनि जिल्लाफोराव माबा मोनसे माबाफोर दावबायथावना जायगा दङना नोंथां?
जोंनि खाथि खालाथ' बेबायदियै ओ दावबायथावना जायगा गैया बाद एसे एसे गोजान जायो आरो।
औ औ गोजान जायो औ औ
औ दावबायथावना खा दावबायथावना जायगा बुङोब्ला जोंनि आ तेज पुर आ तेजपुर तेजपुरनि
तेजपुर तेजपुर अ तेजपुर
जोंनि तेजपुरनि कला चित्र आरो
अ अ कलासित्र अब्ला औ दे बुंलाय
मा-महाभायरब ओ मन्दिर
महाबैरब मन्दिर
औ आरो
आरो
गुबुन गुबुन पार्कफोर दं। जेराव नोंथाङा मालाबा बेरायनो फैबा फैनो हागोन।
अ औ जोङो मोनसे नोंथाङा बुंदोंमोन दा नोंसोर मोनसे नाम मख'दोंमोन कला मा ओ कलाक्षेत्र ना मा होनदोंमोन नोंथां?
औ औ औ औ नंगौ नंगौ
अ कलाक्षेत्र बे खलाक्षे मेट्र'नि बे दावबायनाय जायगानि सोमोन्दै जों एसे सावरायनोसै बिदिब्ला ओ नोंथाङा बे कलाक्षे मेट्र'नि बे जायगानि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो
औ ओ हागोन नोंथां
औ औ दा बिदिब्ला एसे एसे फोरमायना होथों
बे आ आ
औ नोंथांदे बुंलाय
गोदो औ गोदोनि ओ बोराय बुरै आरो औ खुगाजों खुगाजों खुगा सोलि बोनाय ओ मोन बायदियै मोनथिनो मोनो जे बेयाव
ओम
ओ इसोर ओ श्री कृष्ण आरो अ श्री कृष्ण आरो ओ माहत बे शिब बाबा बे सानैनि गेजेराव औ दावहा बे सानैनि गेजेराव जोबोद गिदिर दावहा जादों जादोंमोन आरो बे जायगायाव औ बे बे जायगायाव गोदोनि बुं बुंनाय जायो जे बर'नि राजा सासे दंमोन
औ औ औ
बेनिनो फिसाजो सासे दङमोन उसा देबि बुंनाय बे राजानि नामा औ बानासुर
अ अ बानासुर अ अ बानासुर औ औ अ बे मुसुखा दङ बेवहाय न'?
औ औ दङ दं। मुसुखा आरि ओ बानायनानै दोननाय जादों। नोंथाङा मालाबा बेरायनो फैयो ब्ला नायनो हागोन।
औ थिगानो दङ नोंथां खोनानानै जोबोर मोजां मोनदों बेहाव बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानि बा दाब दाब जायगानिफ्राय दावबायनो थाङो होनबा न' नोंथां?
औ गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो फैयो मानसिफोर ओ बेयो सरासनस्रायै मान सिफ्रा ओ नंथारगौ बायदियैबो सानना लायो जेनेबा बेयो जानानै थांनाय
जानानै थांनाय जाथाय औ औ औ बे बे कलाक्षेत्र बेयाव थाङोब्लाथाय बिसोरनि मुसुखाफोरखौ नुनो मोननाय जागोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ बेसोरनि सोमोन्दै लिरना दोननायबो दं बेयाव।
अ लिरनादोननाइ दं। औ औ औ खोनानानै जोबोर मोजां मोनदों बेनिफ्राय बेवहाय ओरै नोंसोरनि बे खाथि खाला माबाफोर लावखार ओंखाम जानाय जायगा बेफोरबायदि दङ नामा? दावबायथावना
लावखार ओंखाम जानाय जायगा जों थानायनिफ्राय एसे गोजान जायोब्लाबो जोंनि खाथ थियाव बा बे ओह सोरगोफुरि नामनि लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा दं
जायगा दङ अ सोरखौ
बैरब औ औ औ बैरबखन्दआबो बारा इसे एसेबां गोजान जाया थाङोबा थांनो हायो जोंनिफ्राय आरो औ आरो खाथि याव मोनसे दंबावो बाट बेनि मुंखौ आं मोनथि गोबाङा बेखायनो आं
अ थिगानो दङ ओह दानि नोंथा नों नोंथाङा दानि मोनसे एसे गोलाव जायगानि नाम मख'दोंमोन ओह मा मा जागा होनदोंमोनथाय भैरबकुन्द'नि आगोलाव मोनसे अ सोरगोफुरि जागा बे सोरगोफुरि जायगायाव ओरैनो जायगाफोरा माबायदि नोंथां?
सोरगोफुरि जायगायाथ' मिथिंगाजों बुंफबनाय बुंनो थाङोब्ला ओम दै फो ओ औ ओह गोजौ हाज हाजो हाला दं आरो बेनिफ्राय बोहैबोनाय
बहैबोनाय
बोहैबोनाय स्रां स्रां दै
दै अह दैसा दोंङो
दैसा दं
औ
उह मानसिफ्रा बेयाव दा दा
औ
लावखार लावखार ओंखाम जानो एबा ओह मालाबा लोगोफो फोरजों
बेरायनो ओ दुगैनो बेरायनो थांङो ओ ओ गाव जेनेबा गावनि गोसोखौ रंजानाय लानो थाखाय गोबां लाइमोनफोरा बेवहाय बेरायनो थांङो होमबा न' नोंथाङा बे बेवहाय औ नोंथाङा बेवहाय आ थांफेरबाय दा न'
औ आं बेयाव आंनि लोगोजों खनसे थांदोंमोन। सिगाङाव
औ आ बेनिफ्राय औ दे बुंनाय
औ
बे बे ओ समायना औ जोबोर मोजां बेनिफ्राय ओ बे जायगायाव बिनि अनगायै माबाफोर ओ जिब जुनारफोर नुनाय जायो नामा नोंथां।
जिब जुनारथ' बेबायदि नुफेराखै आरो खोनाफेराखैबो बाट ओम बुं जे ओ गेजेर ओम माला मैदेरफोर फैनाय मैदेरफोर फैनो हागौ
मैदेर मदेर मैदेरफोर फैनो हागौ औ आ बेनिफ्राय ओ बे ओ जायगाया ओ बे जायगाया नोंसोरनि माबे माबे जायगायाव दङ बे जायगाया?
बेयो ओ जोंनि सिं धेकियाजुलि बतासीपुर
अ धेकियााजुलि भा बातासिपुर अ थिगानो दङ मोजां खोनानानै मोजां मोनदों आ बेनिफ्राय नोंसोरनि जायगानिफ्राय बै भैरब खुन्द' बे खाथि जायो नोंसोरनिफ्राय न?
एसेबां खाथि जाया नोंथां बेयो ओ सरासनस्रा ब्रै जिबा ब्रैजिबा किल'मिटारसो जागोन।
औ नोंसोरनिफ्राय औ औ औ नोंथाङा बे जायगायाव दावबायनो थां फेरबायाय ना माब्लाबा?
आं सिगाङाव ओ फरायबाय थानाय समाव उम्म अब्ला आं लोगो फोरजोंनो थांदोंमोन आरो फेमिलि ओ पिकनिकआवबो थांदों आं सिगाङाव।
अ थिगानो दङ ओमफ्राय नोंथाङा माबाफोर दावबायनायनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावनो लुबैयो नामा नोंथां?
औ नोंथांनि दावबायनायनि सोमोन्दै एसे बुं आ होयोब्ला मोजां जागोन।
ओ जों दावबायनोथ' मोजां मोनखायो। औ। अ नंगौ नोंथां खोनादों ओ दावबायनोथ' मोजां मोन खायो लोगोफोरजोंनो होन न'खरनि सोरजोंबाखोनो होन, बा जायखिजाया जोङो दावबायनो थाखायथ' जोबोर मोजां मोनखायो मा होनो दावबायनानै जोङो जोंनि गोसोनि ओ ओ साननाय हनायफोरखौ जोङो एसे गोख्रों खालामनो हायो आरो दावबायनायजों लोगोसे जोङो सुखु दुखुखौ जोङो जानगार होनानै एसे दान्दिसे समब्लाबो रंजानाय लानो हायो आरो दावबायनानै जोंनि जायगायाव दावबायथावना जायगा दङ। बहुत जागा दङ। दारागाव हाजो दङ, बेथिंजाय सौसि खंखर हाजो, जोङो जायखौ सुखि होननानै बुङो। नोंथाङा खोनाफेरदोंना? ओ ओरैजा बगामाथि होननाय जायगा दङ जोंहानिथिंजाय। औ।
आदसा आदसा औ औ खोनादों। आं दारागावआव बुंनाय जायगाखौ बारा खोनायाखै लोगो सासेजों रायज्लायनाय जादोंमोन बेनि फ्राय मिथिनो मोनदों जे दारागाव लावखार फो थारा जोबोद मोजां समायना
अ औ नंगौ नोंथां। जोबोर मोजां आरो बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो सकि हाजो, सकि हाजो होननाय दङ मोनसे ओ खंखर हाजो होननानै बुङो जोङो बे खौ, बेयाव गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बेयावहाय लावखार ओंखाम जानो थाखाय फैयो। आ जेब्ला गोदान बोसोर सफैगोन ओ ओ बोसोरनि जोबथा दिडसेम्बर दान बा जानुवारि दान बे मोननै दानाव गोबां दाब दाब जायगानिफ्राय बेवहाय लावखार ओंखाम जानो फैयो आरो। बेवहाय गोबां सेंग्रा सिख्लाफोर फैयो, बोराय-बुरै, गथ'-गथाय जेनेबा फरायसाफोर बेफोरबायदि गोबां जायगानिफ्राय दावबायनो फैयो बेवहाय, हाजो बिराद मोजां समायना जायगा, बिफां-लाइफां, दैमा-दैसा, अन्थाइ, जिब-जुनार गासिजोंबो बुंफबनानै थानाय मोनसे समायना नुथाय आरो बेयो नोंथां। नोंथाङा जुदि फैयोब्ला ओ जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो नोंथां
मालाबा आं बेरायनो।
नोंनिसाव औ अ-अ फैनो हागोन नोंथाङा बेरायनो। औ। औ नोंथांजो जों दावबायनायनि सोमोन्दै रायज्लायनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां नोंथांनि जायगानि दावबायनायनि जायगानि सोमोन्दै एसे। मोन्थिनो हाबाय बिनिखायनो रोजा रोजा साबायखर साबाय नोंथांनिसिम।
आंबो नोंथांजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां नांबाय नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय औ-औ गोजोनथों।